हेल' औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन आंनाव? ए मोजाङानो दंमोन नों नोंथां दंनायालाय ओमफ्राय नोंथांनालाय खबरफ्रा दा सान्दि मारै जाना दं?
आंनाबो बिदिनो मोजाङानो नोंथां।
अ ओमफाय दा जों मानि बागै रायलायनो सानदों नोंथां?
जोङो एसे जोङो एसे बेरायनायनि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदोंमोन आरो दावबायहैनायनि सोमोन्दै
औ औ आरो दाथ' औ दे बुंलनाय दे नोंथां।
नोंथाङा अबहायबा अबहायबा बेरायखां हैखांबाय नामा?
बेरायनायाथ' बेरायहैखांबायमोन नोंथां आरो नै दाबो प्लेनिं दंमोन आरो बहुतनो बेरायनांगौआलाय। नाथाय दा ओरैनो प्लेनिंल' खामना दं आरो नाथाय थांथ'नाय जायाखै दा मानि माने।
बबेयावबा थांनो प्लेनिं खालामदों नोंथाङा
अ थांनायाथ' ओरै टावां सिक्किम बेफोराव थांनो गोसो जादोंमोन आरो माने दाथ' गरम बोथोर नालाय नोंथां
औ
बिदि गुसु गुसु जायगायाव माने बेरायनानै गोसोफोर एसे गोजोन होनो सानदोंमोन आरो आं नोंथां
अ आंबो बिदिबो आंबो बिदिनो सानदोंमोन नोंथां
औ औ औ
नोंथाङा थांबा आंखौबो खबर हरबानो जाबाय
औ जागोन दे नोंथां थाङोबा ज' रायजलायनानै मोनसे सम दिहुननानै थांजागोन जागोन नोंथां नङा होमबा
औ नोंथां
औ ओरैनो औ
औ
ओरैनो नों थाङा अबे बबेयाव बेरायखां खांखो?
आङो दाख्ललि बावैसो कलकातायाव बेरायहैनानै फैदों नोंथां
अ आरो बिनिफ्राय बे अहले
कलकताया
दे फोरमायना होलांनाय औ
बे उनावथ' आङो बेरायनाया औ दार्जिलिं आवबो थांदोंमोन आरो कलकाताया एसे गोबां गिदिरानो नोंथां
अ
जोङो ट्रेनजों थांनायावबो जिब्रै घन्टासोयनो लाखायो कलकातासिम सहैनायाव। माने हावरा जंसन दंना?
औ औ औ नोंथां।
ओमफ्राय जों गोबावावनो बेरायदों आरो ना।
औ नोंथां औ
कलकातायाव बड'लेण्ड बाबान दंना बड'लेण्ड हाउस गेस्ट हाउस औ बेहाय थाहै दोंमोन आरोना जोङो स्नि सानसो थाहैनाय जादों।
अ आदसा जायगाफ्रा मोजां ना नोंथां बेहाय?
जायगायालाय मोजाङानो नोंथां जोंनिफ्राय बुहुत बुहुत गिदिर गिदिरसिन बिसि सिनि बेरायग्रा जायगाया
औ माराय डेभेलप जाबाय। खोमा ना जायग्राफ्राना जोंनिख्रुइ?
औ बिसिनाथ' डेभेलपखा नोंथां एसे। बेबादिनो दं आरो जायगाफ्रा।
आंबो बांद्राय गोजानाव थांनाय जाया खै जानाया ओरैनो। ओरै अरुणाचलफ्राव बेरायखांबाय बेरायनाया। ओमफ्राय बिदिनो ओरै शिलं बेफोरखौ ओरै भुटान बिदिनो बेरायखांबाय आंबो बिदि खाथि खालायावनो। आरो बांद्राय गोजानाव थांनाय जायाखै नोंथां। गबोफा एसे बाहाय बे बुरजा थाङो नालाय नोंथां बेफोरबायदि बिदिनो माने खाथियानो बेरायनाय जादों आरो नोंथां आरो दा नै गद- रम गरम बन्द' ना-
औ
अ ओरै अरुणाचलफ्रावथ' बुंनो थाङोबा माने ए जायगाफ्रा मोजाङानो आरो नोंथां गरम बोथोर समाव सिदोमदोम थायोना। दा जायगाफ्रा ओंखायनो गुसु दिदोम। जायगा आरो माने जायो नोंथां। नोंथाङाबो मालाबा सम मोनोबा बेरायायनानै नायहै गोसो- खौ मोजां मोनगोन नोंथां। आरो ओरै बुथाननिखौ बुंनो थाङोबा माने जायगाफ्रा बिसोनाबो साफा आरोना जोंनिख्रुइ बहुद साफासिन औ औ नोंथां औ माने गुसु बुथानावबो माने बेरायनो मोजां आरो नोंथां। जायगाफ्रालाय नोंथाङा थांफेरदोंना थांफेराखै भुटानाव?
औ आं थांनाया थांनाय जायाखै नोंथां। थांफेरनाय जायाखै नोंथां।
मालाबा बेरायनानै नायजागोन नोंथां।
हेल'
सम मोनोबा बेरायनानै नाय नोंथां खाथि जायोना औ खोनादों ना नों- थां
औ औ औ औ खोनागासिनो नोंबो खोनागासिनो ना? हेल'
अ अ औ औ खोनादोंं आंबो।
खोनादों ना?
ओरैनो खालामनायालाय। खालामगासिनोमोन औ औ नोंथां खोनादों। नोंथांङा खोनादों दा? औ नोंथां।
औ औ।
गामिबो प्रब्लेम जायोना नोंथां माबलाबा समाव बेखनो थाथ'बाय जायो आरो माने। नोंथां। औ ओमफाय
बिदिनोसै आरो।
नोंथाङा औ। नोंथाङाथ' दा ओरैनो दंथ'यो दा ना ओमफाय हो।
औ औ नोंथां औ औ आं दा ओरैनो दंथ'यो।
अ माने बेरायनायनि। प्लानिंथ' जेबो खालामथ'वाखै खोमा नोंथाङा ना दा?
उम दाथ' जेबो खालामनाय जायाखै नोंथां। गोसोआलाय जादों आरो बेरायनोआ एसे। औ।
माने दा। गरम दिननिबो कलेज स्कुल गासिबो बन्द' जाजोब्बाय नालाय।
औ।
बेखायनो साननायफ्रालाय आंना बिदिनो। बेरायनो सानदोंमोन दा फैसाफोराबो थो थोजोबनाय नङा नालाय ओंखायनो दा एसे थाबावदोंमोन आरो माने।
औ औ बेरायनांगौ नोंथां मोजां बेरायनाया।
औ नोंथां बेरायनानै माने गोसोफ्रा औ।
औ।
गोसोफ्रा गोजोन मोनोना नोंथां बेरायनानैबो
औ औ मोजां मोजां गोदान गोदान माबा मोनोना।
औ औ नोंथां नंगौ।
एसे
हेलौ
औ हेल' खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां मा होनदोंमोन नोंथाङा?
बिदिनो बेरायनानै एसे गोसोआबो मोजां मोनो ओमफफ्राय गोदान गोदान। नुहैनो मोनो आरो। बिसोर माबोरै थायो मायो जायगानि सोमोन्दैबो एसे मिथिनो मोनो। औ।
औ औ।
दा गरम ना दा गरम बोथोर नालाय एसे गुसु बोथोराव बेरायहैबा साबसिन जायो आरो। औ।
औ।
ओमफफ्राय दा आं नोंथांनाव मोनसेसो कुइसन सोंनो नागिरदों माने ओरैनो दाथ' बोथोराबो। माने आबाद मावनायनि दैज्लां बोथोर माइ आबाद मावनायनि बोथोर नालाय।
औ।
औ दा नोंथांमोनहा दा न'आव माबायदि? माने गायनायफ्रा जोबखो ना गायगासिनो नोंथां एसे। बुंनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां हागोन हागोन जोंना दायो मानि दायो मानि माइखौ गायखांबाय आरो ना जोंहा ओमफफ्राय अखायाबो देग्लाय एसे खम खम जागासिनोबाव ना
औ औ नोंथां नंगौ
औ औ ओमफफ्राय गायखांनायनि उनाव अखाखौ बांद्राय मोननाय जायाखै आरो हागागोन ना हाया एसे उनाव बेखौनो जिंगासिगासिनो।
अ जोंनाबो गायखांनायालाय गायखाङाखै दाबो माने दंबावो आरो माने गोबाङानो
औ लासै लासैनो गायलांना मोनगोन औ औ
ओरैनो नोंथांमोननाव मा मा माइ गायो ओरैनो?
जोंनावथ' बिदिनो रनजित सारु बिदि गायो आरो ओमफ्राय आं माखासे नि नामफोरखौ मिथिला बिदिनो दङ ओमफ्राय माखासे दह्ला जायगा थायोना। बे दलहा जायगायाव बे दलला जायगायाव आसु आबाद फोनानै लानाय जायो आरोना दैलांयाव मोननाय जाला जाहैबाय थाब थाब थिखांनो मोननाय
नंगौ नोंथां नंगौ औ जोंनाबो बिदिनो रनजितखौ बांसिन गायो आरो जोंहा माने रनजित ओमफ्राय माइ गुफुर बिदिनो जो साफोर एसे गायफायो।
औ औ जोसाफ्राबो मोजां नोंथां जानोबो मोजां मोदोमनायाबो मोजां मोजां जायोना
औ खहाबनाय मोनो आरो नङा होमबा औ नंगौ नोंथां जोसा ओंखामजों सबाइफोर दाउजों सबाय औ
औ
औ
नोंथांमोनथिं थिंबो माइखौ गोबां बुरजा गायो नामा मारै सोलिगासिनो दं औ
गायो नोंथां दा सोलिनाया बिदिनो गायगासिनो नो नोंथां औ माने जोंहाबो दा। सोलिगासिनो दा गायनाया गायफुनाय जागासिनो माने।
औ
दिनैबो गायदोंमोन नोंथां दा नै फैनानै ओरैनो रेस्ट लाना दंथ'यो आरो
औ सानदुंङाबो बिराद दुंदोंना दिनै गोसाथार औ औ खोनागासिनो
एखनबा सानदुंजोंनो खायसे खायसे माने फिट नांलायो माने नोंथां माइ गायनाय बेफोरबायदि बोथोराव माने जोंनोखैहाय बहुद जायो माने बिदिया नोंसिनिथिं जाफेरा नामा नोंथां बेफोरबायदि? सानदुंजों फिद नांनानै गोलैलाबायनाय?
जायो जोंनिथिंबो नोंथां
अ सानदुंजोंनो माने औ नोंथां औ।
ओम आंहा गुबुनाव एसे खामानि दंमोन रायलायनायखौ। एसेयावनो दोन्थ'सै नामा?
औ दे नोंथां दे टाइमाबबो जाखाबाय नोंथां औ दे।
औ दे।
औ दे नोंथां।